हेल'।
हेल'
औ नोंथां
अ खोनादोंना
औ खोनादों खोनादों
आं नोंथांव मोनसे बाथ्रा सोंनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन
औ देलाय सोंलाय
आं माने मोनसे जायगायाव बेरायनो थांनो सानदों माने
अ मा जायगा
बे जाबाय जोंनिनो जायगा माने दिमा हासावफोराव माने
अ दिमाहाव
उम बेनि माबोरै बे फरायनाया मोजां जागोन माने बेनि बागै आं सोंनो आं थांफेराखै नालाय बेलेग जायगायाव गुबुन जायगायाव
औ डिमाहासावबाथ' हिल्स दिडिस्ट्रिक्सो जायोना आसामनिनो आसामनि स्टेटनिनो मोनसे हेड कवारटार बायदि इसनि हाब हाब्लंयसनि ओ जायगायाथ' बेरायनो मोजां ओ। बिराद जायगा आं मोननैसि खोन्थानि नोंनो दङ। होमबा।
ओ।
इंलिसाव होना ब माने दाउ। मोनसे समाव। बे जायगायाव सौदावनानै थैलि जाहदों माने गोमायो दाउफोराना सौदावनानै आं मोनथिनाय मिथिनाय मदै आरोना माने मानिनि थाखाय। आंनि। आं साननाय बायदियै माने ओ। बे माने हाजो दं हाजो जायगायाव माने खुव थायो। ओमफ्राय दाउफोरानानै माने सिखावलाबायनानै। हफोराव सौदों थैयो आरोना आंनि बिनिफ्राय। ओमफ्राय जायगा। हुमब्रां
औ।